नोंथां औ-औ-औ गोजोन बेलासि सम। नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दे नों औ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोनखौ खिन्थादो।
आं नोंथांजों माने आथिखालनि ओ जिथु बोथोरनि दुंथाय बे आबहावा गाज्रि जानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा रायजलायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां।
औ-औ रायज्लाय जागोन।
औ।
औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय माने जों मेगन फिदिंबानो जि-जि जिरादफोरखौ नुयो बैफोरखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां आरो आबहावायाथ जोंना मोननै ना। मिथिंगायारि आबहावा आरो मानसिया बानायनाय आब हावा, मिथिंगायारि आबहावाया जाहैबाय बिफां लाइफां दाउसिन दाउला मानसि दुमसि हाग्रा बंग्रा हा दै बार बेफोरनो जाहैबाय आरो मानसि-मानसिया बा नायनानै लानाय आबहावाया जाहैबाय जोंना न बां लामा सामा दुखान गला बेफोर आरो। दा जोंना आबहावा नोंथाङा माबायदि होनबावदोंमोनलाय? सोंनायखौ मायदि सोंबावदोंमोनलाय खेबसे बुंफिुंनो हागोन नामा।
ओरैनो जिथु आबहावायाथ जोंनि बे सोरगिदिंनो जाहैबाय नालाय एनेफ्राय माने दानि जुगाव गोबां बिबांनि गाज्रि जाबोनायखौ नुनो मोनदों बा जोंनि मिथिंगायारि दंथा नाया बांबोनायखौ हम हादोंबेफोरनि सायाव नोंथाङा मा फंनैसो
औ औ जोंनिया थोंजोङै बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायानो गुबै जागोन। मानोना सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो बे जोंना हाग्रा बंग्रा बा हाग्रा ओनसोलफोरखौहाय दानफायनानै, जोङो न लुनानै थानो गोनां जादों। आबाद थिलिफोरखौ जोङो फेहेरनानै लानो गोनां जादों। सुबुं अनजिमा बांनायनि जुनावहाय। बिथिंजाय आरो फारसेथिं जिब जुनारनि अनजिमायाबो खमायलांदों मानसिफ्रा। बुथारनानै। बुथारनानै जालाबायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। जायनि जाउनावहाय जोंना आबहावाफ्रा। आबहावायावहाय गोहोम खोलैदों आरो। फारसेथिं आरो जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो हा हुखौथ' आरो बहा बुरजा मोनबाय थाबावनो? बेनिजााव नहाय माज जों जोंहा आबादफोर मावदों आबाद मावनायावहाय गोबां हासार बाहायनानै माखासे। जिउसाफोरखौ जों फोजोबस्रांनानै लादों। हायाव जुदि जोङो हासार होनाय लोगो मा जायो जोंना? हानि जिउ साया गैय जालाङो। आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारफोरा बेयाव होनाय हासारफोरा बांद्राय नुनो मोनदों, बे हासाराव ग्रौ ग्रौ जानाय गांसोफोरखौ जुदि जिब जुनारफोरखौ जाफ्लाङोब्ला जिब जुनारफोर आबो खहा जायो, बेजों लोगोसे आरो दै गेब्लेंनायाबो थांफायो। दैयाबो जोंना थायो। हासार हासार गोनां हायावहाय जुदि, दैबाना बा दै सोयोबा जोंना। बै हासारा दैजों गलायनानै दैयाव थानाय जिबिफोर माखासे ना, खासेव, खांख्राइ, साम', एम्बु, जिबौ बायदिफोरा बायदिफोरा थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ-औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा गोबां जेंना जायो। जों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय।
औ जे थु दा आ जिथु दा बे साननैसोआव जोंनि बोथोरफ्राबो जोबोर गुदुंनि सायाव गुदुं। जाबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरनि सायावबो नोंथाङा मानि थाखाय जादों बा जों बेखौ माबोरैहाय ओ खमायहोनो हागोन। बा मिथिंगायारि दुंथाइखौ माबोरै होबथानो हागोन। बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागौमोन नामा?
बेफोरनि बागै बुङोब्लाथ' गोबां रायज्लायना सावरायनांगोन जोङो गिबियावनो जोङो बिफां-लाइफां, फां गायनांगोन हाग्रा-बंग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। आरो माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन गोबां दुंथाय बिफां लाइफां गैयैनि जाउनावहाय गोबां दुंथाइखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनानै खालामनांगोन जोङो बिफां फुलि गायनांगोन। न'खराव न'खराव माने फांसेबाबो। गायोब्ला मोजां आरो जोङो बिफांखौ ओरैनो जानला मोनलाफोरखौ गाया लासिनो जाहाते जों अक्सिजेन गेसबो मोनो आरो लोगोसे फिथाइ सामथाइफोरबो मोनो बै फोर बिफांखौ जोङो था टारगेट खालामनानै थांखिनानै माने गायोब्ला मोजां जायो आरो फारसेथिं जों फिथाइ सामथाइबो जानो हाबाय। आरो फारसेथिंहाय अक्सिजेन गेसआबो फैबायबा आबहावायाबो ओम गेब्रेंनायनि फ्राय रैखा मोननो हानाय बायदि आरो बेनि जोंनि भारत सोरकारा। बा जुन बा जुनावहाय बिफां फांसेब्लाबो गायनो थाखाय बयखौबो खावलायो। आरो बिथोन होयो फरायसालि बा गामि समाज माखासे हालामफोराव मा खालामो बा जुनावहाय फांसेब्लाबो बिफांखौ गायो आरो साफायाव आरो जोङो बे बिफांखौ गायनानै दोनबाल' जानाय नङा बेखौ जों जोथोन लानांगोन नांगौबादि हार होनानै नांगौ बादि दै लुनानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। ओरैनो सु औ ओरैनो स' दिन्थिनो थाखायल' गायबा जानाय नङा मानोना बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला सानसे समाव बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया जोबस्रांलांनो बारा गोबाव सम लानाय नङा आरो बेजों लोगोसे सुबुं माहारियानि माहारिनिल' खहा नङा। जिब जुनार माने जिउ गोनां जिउआरिफ्रानो थांनानै थानो हानाय नङा रानस्राव बाला गोरान जालांगोन आरो जायनि जाउनावहाय आथिखालावहाय गोबां ओनसोलफ्रावनो दैखौ माने जावनानै बा दैखर खुनानै मोननो थांलिया सिगांनि समफोरावहाय हादान बा गोजाम समफोरावहाय जोङो दंग' नालाफोरनि बोहैनायफोरखौनो बालायावहाय गल बालाजों बानायनानै दै लोंनो हायोमोन। खिन्थु आथिखाल मुगायाव बेबादि लोङोब्ला जोंहा गोबां बेराम आजार भुगिनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ।
जिथु औ आथिखालनि जुगाव जिथु जों जेथिं नायो बिथिंनो जौगानाय फारसे न नुगासिनो ना नोंथां।
मा होनदों?
आथिखालाव माने जों जोंनि मे गन जों जाय फारसे जों नायो बिथिंनो जौगानाय जौगानाय आरो जौगानायखौनो नुगासि
औ औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथांनि बादिब्ला बे जौगानाया थारैनो मोजां जौगानाय ना जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि जौगानायसो। जेरै आं नोंथांनो मोनसे ओ बिदिन थि महरै दिन्थिनो सान्दों जे बोसोरनै बोसोरथामसो आगोलनि आरो नै दानि जोंनि जिथु खाथि खालानि न' बांफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो।
औ।
मानसिफोरा गिदिरनिस्रुइ गिदिरसिन न' लुगासिनो।
औ औ नंगौ नों
सायाव बिसोरनि फिसा फिसौफोरा बांनायनिस्राइ बांगासिनो आरो गासैबो जे बे बांनाय फोरनि गासैबो जे दालाय न'खरफोर जाबाय बिसोरनि न'फ्रोमावबो सोरनियावबा साखा खबब्रै सोरनियावबा साखा खबनै माने गासैनिबो न'खर न'खराव गारि मथरखौ नुनाय जायो बैफोर बैफोर जिथु दावगासारनाय बेयो थारैनो जोंनि मिथिंगानि थाखाय मोजां ना गाज्रि बे उन जोलैफोरनि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौथ' जोङो आंनिथिंजायनिफ्राय आं बुंनोसै बेखौहाय। दा आथिखालावहाय जेसेबांखिनि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ जोङो मुगानि सायाव सोनारनाय सोनारनांसिगोन जोङो सिगांनि समावहाय गारि मटर गैयाब्लाबो थाबायनानै बहुद गोजान गोजान जायगासिम थाङोमोन। बेनिफ्राय मोसौ गारि। गराय गारि लानानै हर थालायलायनानै जोङो गोजान गोजान जायगायावहाय दावबायनानै दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनदों। नुनो मोनोमोन आरो ना नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा मा जाबाय माने खम समखौनो होनो हाया। बेबायदि जायो आरो बेनिफ्राय आरो फारसे बिथिंजाय जोङो सुबुं माहारिया गोबां माने मा होनगोन बेखौहाय पास जाबाय आरोना। जेनेबा दिनै मावनो गोनां खामानिखौ अ गाबोन मावनो गोनां खामानिखौ सरि। गाबोन मावनो गोनां खामानिखौ माने दिनैनो फोजोबनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो औ औ एडभान्स आरो माने खोब सिगां जाबाय आरो। नाथाय नाथाय गोजाम समफोरावहाय मामोन लासै लासै आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला मा सिगांनि सुबुं माहारिया दोनथुमनानै जानो रोङामोन नाथाय दानि सुबुं माहारिया साननै सान थामखौ माने एडभान्स सिगांग्र बुथुमनानै दोनगोरो आरो बेनिफ्राय न' बांनि न' बांनि बे खोथाया जाहैबाय सुबुङा जौगाबाय साननाय हनाय गासैनाबो एखे नंला सबबो मा जौगानायखौल' नायदों माने गावनि लाबा लाब खौहाय सान्नायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों गुबुननि बा आबहावा मिथिंगानि बा सोरबा सुबुंनि खहा बेखौ माने साना आरोना गावनिखौ माने जेब्लाबो औ औ जेब्लाबो माने गावनि खौ सिगां माने आंना जाग्रोनांगौ बेबायदि आरो जायनि जाउनावहाय फारसे थिं मोजांबोज जादों फारसेथिं गाज्रिबो जादों बेबायदि जादों आरो औ आरो बेबायदिनो गोबां गारि मथर बाहायनायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया निस्सय गाज्रि जादों गुबुंले जादों न'खर गं सेयावनो बाइकबो थायो स्कुटिबो थायो कारबो थायो गंथाम गंब्रैसिमहालागै थायो। नाथाय सिगांनि सम फोरावहाय हाग्रा बंग्रा थाबोनाय हिसाबै बा हादान ओनसोलावहाय जिउ खुंनाय हिसाबै मा खालामोमोन, थाबाय थाबायसो थाङोन मेडकेल गंसेयाव थांनो थाखायबो जोङो थाबायनानै थांनो गोनां जायो, बेनिफ्राय आरो सोरबा लोमजाबा साजाबा हरदि हरला थाङोब्ला मा जायोमोन मोसा लख्रा जिब जुनार बा मानसि दखायत सिखाव बे बेफोरनि बेफोरबायदि जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जायोमोन आरो बैफोर बैफोरनि था खायनो जानो हागौ दानि सुबुं माहारिया एसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा होननानै नाजायै नाजायै नाजानानै दिनैनि बे थासारिखौ थासारिसिम मोनफैदों होननानै आं सानो आरो
औ औ
दा नोंथाङा मा सानो बेखौ एसे फोरमायलाय
नोंथां आं उनफोराव माब्लाबा सम मोनोबा फोरमायसिगोन नामा दा एसे समाबो जाबाय ओ जों सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनो सानबाय औ दे